आ आं मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिबाय नोंथांसिम
औ जागोन दे
थिगानो जों दिनै जोबोद दरखारि मोनसे टपिकनि सायाव जों रायलायनो सानबाय। बे जाबाय जोंनि ओ जागा नायनाय जेराव जोंनि लकेल मानसिफोराबो नायो भारतारि मानसिफोराबो नायो। आरो जोंनि बायजो हादर फरेन फरेनासफ्राबो कान्ट्रिनिफ्रायबो जागा नायनो हिसाबै जोंनि आसाम आसामाव जोंनि भारताव फैयो थ बे हिसाबै जोंनि बि टि सि आव नाम्बार वान हिसाबै हिसाबै जोङो मानासखौ जोङो दामानि फुराना गोजान हिसाबै जों हमदों। थ मानासाव नोंथाङा थां फेरबाय ना मालाबा?
मानासावथ थांफेरनाय जायाखै।
आंबो थाङाखै थेवबो जोङो लेखाजों आरिजों माबाजों ससियेल मिडियाजों बहुत खोथा जों मानासनि खोथा मोनदों। थ जोंनि मानास नेसनेल पार्कआ फुरा आसामावनो फुरा बिस्वआवनो इउनिस्क जों माजाजानाय गनाय गनायजानाय मोनसे
औ
मा बियो ओ मा होनो बेखौ नेसनेल पार्क। माने हादरारि उदधान थ' बे जोंनि थाखाय जोबोद गौरबनि खोथा जे ओ जोंनि बि टि सि ओनसोलनि मोनसे सम्पद हिसाबै बे जोंना मानासआ दङ। दा बेनि अनगायैबो जों मा मा मिथिबावगो नोंथाङा बिनि अनगायैबो?
आंथ मान मानास मिथियो ओमफ्राय काजिरङा जोंनि आसामाव गासै मोनबेसे पार्क दंमोनलाय मान मानास काजिरङा ओमफ्राय सनाय रुफायबो नामा?
ओ रायमनायाबो जोंहा सानजागोन।
ओ राइमनाबो दङो। गासै मोनबाना सयथा दंना जोंनि आसामाव?
आंहा बिदि सयथा सात जाहैबाय एकजेक्टखौ नायागिरबा मोनगोन जोंनियावनो मोनथामखा जेरैहाय मानास ओमफ्राय जोंहा मायो रायमना आरो सिखना जोहोलावा बेसेबां आपडेट जादों मिथिया बेखौबो सरकारा फोसावदोंमोन आरोखि मोन
औ सिख्रा जोहोलावबो दंमोनथ आरो।
ओमफ्राय ओरैहाय अरांबो दोङो आरो काजिरङायाथ' थाबाय आरो माजों माजों मा दंबावो दिब्र सैख'वा बिदि दङ थ' अ खायसे टाइगार रिजार्भबो दङ। औ वाइल्ड लाइफ सेनसुरिबो दों बिदि। अ गासै माने नर्थ इस्टआ बा आसामा जोंनि माने फरेनार्स फरेनार्सफोरखौ गुबुनारिफोरखौ गोसो बोनो हानाय ओ मिथिंगायारि जायगा हिस साबै दङ आरोखि थ' जोबोद जों गौरब अनुभब खालामो बेफोरखौ नुनानै। थ' बेजों लोगोसे जोंहा गोबां गोबां मद मन्दिर ओ टेमपोल जोंहा दंसोगारो थ' जोंनि आसामनि गेजेराव जोङो कामाय ख्या कामायख्या टेमपोला कामायख्या मन्दिरा फुरा बुहुमावनो नामदांखा बहाय ओ लाख लाख मानसि सिफोरा बहाय दर्शन खालामनो नायनो फैयो जोंसो आंसो दाबो थाङाखै लकेल हिसाबै नोंथां थांबाय ना मालाबा?
औ ओरैनोथ' बेरायनो थांबाय ओमफाय नै दा जाय जानो गोनां मा होनो आमथि दोहोरोम जायो ना दायो बि समावल‌'सो थांफानोनो मोनाखै ओरथ' बेरायहैबाय गोबांनो बेरायहैबाय जाबायानो खेबथाम खेब्रैसोया।
बिदि जायो होननायखायनो आं माबायाखै बहुद भिर खस्थ'बो जासोयो नो थाबाय थाबायसोनांगोनो ना?
औ जायो माने दा दा नैबे बोथोर सफै सफैबायना बेयावथ' बाब अबेबा अबेबा गोजान गोजान जायगा माने हर थाफैखायो आरो हरनिफ्रायनो लाइन जाखायो। होनबाबो माने फै थांदोंबाबो जोङो दासिमबो बिथोरसिम हाब नो मोनाखै आरो मानसिफोरानो ओरैबायदि लाइन जाखायो माने। हाबगोन बोरैथो सानखायो बेखायनो हाब बा ओरैनो सायावनो नायनानै बेरायनानै फैयो आरो।
ओ खै किलमिटारसो थाबायनांगौ ओरैनो?
ओरैनोथ' बेसेबां खु माबा थाबायनाङा। गारिनिफ्राय ओंखारनानै बारा गोजोनथार नङा बेसेबांसो जागोन बेखौ आन्दास गैया आङो। लांबानो मोनो ओमफाय बे लाइन जानांगौवा हले गोलावथार आरो साजोंनो
उम उम उम
गोलाव जाथारो लाइना
आं आंबो गुबुन टाइमावनो थांगोन आं बे मेला समाव आं थांनो गोसो गैया इमान भिराव। खस्थ मोनसोयो उम थिगानो दं उम उम उम।
गोजान गोजाननिफ्रायबो फैयोना
बेनिफ्राय लोगोसे आरो जोंहा बिदिनो पोरायग्रासआव थांदोंमोन नामा नोंथांमोनहा?
ओहो गैया आं जायगाफोरखौनो दासिमबो नुजोबाखै माने थांनायानो जायाखै खोनायोल आरोना बिजाबफोराव नुनाय इदिनो ससियेल मिडियाफ्राव नुयो ओमफ्राय नुहैयाखै। फैनायाव बेबो जायगायाव औ बारा मिथिया।
आं आं थांबाय खिन्थु मेलायाव थांनो मोनाखै ओरैनो थांबाय पाइग्रासाव खिन्थु मेलायाव थांनो मोनाखै।
औ।
बिदि जाहैबाय आरो जोंहा सिलंआथ आरो जोबोद नाम जादा थांफेरबायना मालाबा?
गैया बेयावबो थांनाय जायाखै।
ओह गैया आंबो थाङाखै।
नुजोबाखै होन्नाय बादिसो
ओ ओ ओ ओमफाय आंहा मोनसे थां आंहा मोनसे सिमां दोंबावो माबायाव अमरनाथआव थांनायनि सिमां मोनसे दङ।
अह अह।
याव बेवहाय जोंनि लकेलनिनो थांङो सासे सिनायनाय।
औ।
बिथाङा बोसोरफ्रबो थाङो नै। दा माबायाव थांगोन बेयो जुननि जुन दानाव थांगोन आरोखि मथुथे फन्द्र, बिस तारिक फोराव। थांनानै बिसोरो दान मोनसे थाखायो।
अ।
दान मोनसे थानानै जोहा मा मा खालाम बिसोरसो मिथिग आरो। ओ थांनायानो गोबाव थार लायोना जेरै ओ हर हरथाम, सान सानथाम ना मा लायो जाहैबाय।
अ, जोंनि आसामनि बायहेरा जायो नामा?
माबाया अ, जम्मुआ जम्मु काश्मिरा?
औ औ जम्मु काश्मीर।
बहुद गोजान। मथा मथि सारि हाजारसो किल'मिटार नङाबाबो थिनि हाजारसो जानो हागौ। अ, तिनि हाजार। दिल्लीनिबो गोजानसिन औ। हा?
गुसु?
औ जाहा बरफबो गोलैयो गुसु‌। ओमफ्राय गारिफोराव माबा लांखानो गोनां जायो इजोंहा बेलसा लाखानो गोनां जायो मालाबा बरफा गोलैना लामाखौ होथेना दोनो। ओमबाना बेलसादो जावनासो इथिं थांनो गोनां जायो।
गोरोम गरम बोथोरफ्राव बाराद्राया जानाय नङा खोमा बेफोरबायदिया माने
अ अ गरमाव, उम गरमाव एसे माबानो हागोन। थेवबो जेराव गुसु इथिं गुसुवानो खाना। गरम थान्दाजों ओरै माबा जाहैयो मालाबा। थ बेखिनि माने नायनो गोसो आरो आं बरफखौ दांनानै। सिनेमायाव जेरै मानसि फोरा दाङो बरफखो आं बिदि दांनो गोसो आरो। थारमाने ओ ओ ओ थिगानो बेखिनिया थाबाय, इनिफ्राय जोंनि ए एकदमबारे लकेल, लकेल जागा नायग्रा हिसाबै नोंथांमोनथिं मा मा दङ बुंनो हागोन?
जोंनिथिंथ' लकेल जोङो खाथि नालाय जोङो तेजपुराव थाङो ओरै अग्निगर पार्क होनो ओमफायो पदमपुल पार्क ओमफ्राय दा जाय जाय जायगायाव दङ' बेयो बिस्वानादगादनियाव माने सिजौसा होनो सिजौसा मोनसे पार्क बायदियानो दङ। बेयो बाटारफ्लाय पार्क ओमफायो सिखिरि गोजा आरो एयाव। ओमफ्राय जिब जुनारफोरनि इदिनो माबानि बानायनाय दङ' मैदेर, मोसाफोरनि
अ अ।
ओरैनोथ' तेजपुरावथ' अग्निगर पार्कगाव नोंसोर फैफेरबाय खोमा दां?
तेजपुराव थांदों आङो खिन्थु ओरै थांजोबनो मोनासैलाय अगनिगरखो अगनिगर अगनिगरा मामोन ओइ माबा न' उषा अनिरुध्रनि नङा होनबा?
अ अ बिसोरनि माबा दङ' बिसोरनि मुसुखा खाम्फाफोर दङ'। राजा मानसिफोरनि उषा देबि मोननि बिसोरनि। गासिबो मुसुखा दंजोबोमोन बेयाव। नायनो दायो सिगांहाय बारा द्राय मोजां नङामोन ओमफाय दायो मोजांनिफ्राय मोजांसिन बानायबाय बेे ब्रम्हपुथ्र दैजों नांजाबनाय आरो पार्कआ
अ अ अ थिगानो दे ओइ ओमफ्राय तेजपुरनि बे माबायाव हाबनो होला ना मा नो ओइ फाग्ला फाथ'गाव नंग'?
बेखौथ' दायो मिथिया मानो हाबनो होला?
आं सिंथिंलागै हाबनो होला नामा ओरै खोनादोंमोन आं खै मास सिगां सिगां हाब होयोमोन माबाफोर घटनाफोर जादोंमोन नामा? सोरबा नाय-नायथिंग्राफोरा।
उम उम जानो हागौ बेफोरबायदि जाबाय थायोना आरो बे मोनसे उम
उम बन्द खालामबाय नामा बिदि। बेखि ओमफ्राय तेजपुर ओ इ तेजपुर नंगौ नङामोन्थाय बे माबाया भैरब भैरब भैरब मन्दिरा।
औ बेबो तेजपुरावनो दं खोमा।
आ भैरब भैरब मन्दिरा बहाय हाब बोदों। भैरब मन्दिराव बेनिफ्राय ओ माबाया ओ थांजोबासै आंबो। ए माबायाबोद मा तेजपुराव गोलैया ना माबाया तिलिङा दिर मोनसे दङो ना।
अ।
बे तेजपुराव गोलैया खोमा ना?
जानोथ बेखौ आं खोनाफेराखै माथो।
अ तिलिङा मन्दिर मोनसे दङो बेवहाय थारमाने बै खान्थि गोजा आरो गोजा खान्थि दान होयो खान्थिल आर। ओ सिबुनि माबा बाहाय दोङो। बहाय खान्थियानो एकदम थ्राग थ्राग जायो आरोखि बिराद खान्थि दान होयो बहाय बयबो। जोंबो दान होना फैदोंमोन थांनायाव।
होमबा तेजपुराव गोलैनाय नङा बियो एसे बाहाय तेजपुरनि गोजान जानो हागौ।
अयेक जों माबायासै बेखिनि थाबाय ओमफाय माजुलियाव बेरायनो थांदोंमोन जोङो बिराद गाहाम नांदो थांफेरबाय नोंथाङा?
माजुलिखौ खोनादोंसो नाहैफेरनो मोनाखै माने थां
आहाहा जोबोद मोजां माजुलिया थारमाने आं दाब बो दाबो माने गोसोखाङो माजुलिखौ जोबोद मोजां मानो मोजां होनबा माने ओजाहा ओजाहा जोंनि आसामनि सत्र नगर होनना बुङोना बेखौ।
औ।
जोंनि लेखाफोरावबो मोनो। सत्र नगर थारमाने आसामनि हायेस्ट सत्रआ जानदोंंमोन मथा मथि बहुत सत्र दंमोन ओ एक्सनिबो बारा दंमोन खोमा आं लेखा मोनसेआव नुदोंमोन ऐ क्लास सिक्स सेभेननि हिन्दीयाव। हिन्दी आव ना मायाव मोन्थाय त जों बहत स त्र दंमोन ए सत्रा संकरदेब निबो माधबदेबनिबो ओमफ्राय सोरबा बिदि महा फुरुस बेलेगाबो बानायनाय सोरबा राजायाबो बानायनाय बहुत सत्र दं जा थांनानै मोजां नांगो थारमाने एसे हस्टेल सिस्टेम आरखि माने हस्टेल माने उन्दै उन्दै खुदियाफोरखौ बाय सि एसे पास दस बोसोरनिखौ लाखिनानै ओजों बिसोरो ओ गावस माने काल्शारखौ एसे ट्रेनिं होयो आरोखि। ट्रेनिं होनानै मानसिफोरखौ एकदम मा होना धोरोमारि गोरों गोराफोर खालामनानै बिसोरो उनाव न' न' फथायहरो आरो। एसे माबा सिसतेम जुग जोबोद मोजां आरो कालसारफोरा ओ मरेलिटिफोरा थ' थिगनो नोंथां ओ नोंथंदो रायलायना गाहाम मोनबाय सम होनाय थाखाय गोजोन्नाय थाबाय। थेंक इउ।
इव वेलकाम।